हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथाङा?
दायो होमबा जोंहा मोनसे टपिकनि हिसाबै रायलायनोसै।
औ दे।
दा टपिक होनना बुंबाथ' टपिक नङा अबसे जेखि जाया रायलायलांसै आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां।
दा जोंनि सोलोंथाइयाव आरोना खायसे ओ मोगा मोगि जायो। नङा होमबा? बेनि सायाव एसे सावरायनोसै ओं। दा नोंथाङा एसे बुंलांदो।
ओ सोलोंथाइनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गैया गैयाब्ला जोङो माने मेगन नुसेयावबो खानाजों समान होननानै साननो हायो आरो जोङो।
नंगौ औ थारैनो।
बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो।
औ
बे सोलोंथाइखौ लानानैनो दिनै ओ सुबुं माहारिया जा नो हादों गोबाङानो गिदिर गिदिर साख्रिफोर मावदों जेरै डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट आरो दिनैनि मुगायाव नायोब्ला जों नुनो मोनो ओ जाय जेराव जेरावनोखि जोङो ओ थांनो थाखाय सानना औ बिराद माने साननांगौ गोनां जानानै फैयो। बै अखाफोर बायदियावबो थांनानैहाय दिनै ओ बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो बेयाव थांनानै रायजो जाहैनायनि सिमांखौबो जोङो आथि खालाव ओ नुन-नुनो हायो आरो
नंगौ थारैनो सोलोंथाइया जोंनि जिउनि मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो होनना बुंजायो आरो। नङा होमबा नोंथां?
खै नोंथां।
औ सोलोंथाइया जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो होनना बुंजायो आरो नोंथां खोनादोंना?
औ औ
औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा होनना बुंनांगोन बायनाय बादि जायो आरो। औ नोंथां खोनायाखैना?
खोनादोंना?
खोनादों आं खोनागासिनो दं नोंथांनाखौ।
हेलौ
औ नोंथांनिखौ खोनागासिनो दङ आङो आंनिखौ खोनायाखैना हेल'? नेटवर्कनि इसु जालायबायदां हेल हेल हेलौ हेलौ हेलौ दानजासिगोन नामाथ हेलौ
हेलौ
नोंथां आं खोनागासिनो दङ नोंथां। हेल'
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों आं खोनागासिनो दं नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां जों नोंथाङा दहाय लसो बुंलांखाबाय आरो सोलोंथाइआ जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार नङा होमबा?
औ
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मोनसे सिनस्रि बायनाय होननाय बायदि जागोन आरो जेनेबा जोंहा दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गोबां खामानिखौनो जोङो मावनो हाया आरो उनसंना थानांगौ जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ दानजासिगोन नामा बेखौ खोनाथारलाबा।